खोनादों नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों बुंनायसाय
औ नोंथां गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नों थांनिसिम बावहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम थारैनो गोजोन सानजौफुनि गाहामालायनायखौ जासिहरग्रोननाय थाबाय ओ बिदिब्ला नोंथाङा औ नोंथाङा आंनो कल हरनायनि गुबै जाहोना मामोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जादों नोंथांखौ जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खासे आबादफोरनि बागै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
नोंथांनो थारैनो हागोन ओ बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोनाय
औ नोंथां बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै जोंनि हालामाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबाद आबादफोरा जाबाय जेरै फाथो आबाद आरो लोगोसेनो बानलु आबाद, जिंखा, जोगोनार, खुमब्रा बायदि आबादफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय जादों नोंथां। जोंनि ओनसोलाव फाथो आबादखौ बोरैहाय मावो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जोङो थिनानै दोननाय बेगर नङाब्ला बे
औ औ।
बे जोङो जोङो न' आव दखरसे हायाव एवनानै ट्रेक्टरजों पावार ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो बेखौ ओ दखरसे गाहायाव जोङो लाबोनानै दोनखानाय नोंथां बेगरखौ जोङो गानानै बा फोनानै होनाय जायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो बानलु आबाद खौबो औ नोंथां बेबादिनो जोङो बानलु आबादखौबो नङाब्ला जोङो
औ।
दोननाय जोलैफोरखौ जोङो ओ जोङो साननैसोनि थाखाय जों बे बेगरखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो ओ न'नि दुब्लि बा फोथारखौ जोङो पावार टेक क्टर आरो नांगोल बायदि ट्रेक्टरफोरजों जोङो हा लेवनानै जोङो बेयाव बानलु आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
जोङो जिंखाफोरखौ जोङो बेबादिनो बाजारनिफ्राय नङाब्लाबो थिनानै दोननाय बेगरफोरखौ जोङो मोनसे बे जायगायाव जोङो जावग्लिनानै जावायनानै जोङो बेखौ ओ रज' होनायनि उनाव जोङो बेनो बैसां खालामनानै होनाय जायो आरो नोंथां। आथिखाल मुगायावथ' जोङो बेफोर औ नोंथां आथिखाल मुगायाव जोङो जेरै बा फाथोआनो जा जोगोनारानो जा बानलुआनो जा दा बायदि जोङो जिंखाफोरानो दा भिन्दि फोरानो जा बेफोरखौ जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो रासायारि हासार आरो बायदि रोखोमनि जोङो एम्फौ फोथैग्रायानो जा भिटामिनानो जा बायदि मु-मुलिफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय लाबनानै जोङो मैगं थाइगंनि मोजांनि थाखाय जोङो बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ नोंथां बिदिब्ला औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोन नि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो आबादफोरखौ आथिखाल मुगासिम माबोरै मावबोदोंमोन आरो माबोरै खालामदों आरो दा माबोरै सोलियो नों थाङा एसे फोरमायनानै होनो हा
औ औ औ नंगौ नोंथां थारैनो। ओ नोंथां जोङो गोदोनि आबाद आरो दानि आबादजों गोबां फाराग नुनो मोनो। ओ खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां औ।
औ ओ जोङो नोंथां औ गोदोनि आबादजों दानि आबादजोंहाय जों गोबां फाराग नुनो मोनो नोंथां ओ जेरैहाय औ मानो होनोब्ला जोङो गोदोनि दिनावहाय जोङो औ बेफोरबादि गोबां रासायनारि हासारफोर बाजारफोराव बा गलाफोराव मोननायखौ जोङो बाहायामोन। जोङो ओ बांसिनानो औ न'खराव थिनानै दोननाय जों ओ गोबोर हास सार जायखौ जोङो मोसौनि खिनिफ्राय औ खिखौ जोङो हासार महरै जमा दोनथुमनानै मैगं थिलिफोराव बा आबाद थिलिफोराव बाहायनाय जायो बै बेखौसो जोङो बाहायोमोन आरोना नोंथां।
ओ जायनि थाखाय ओ जोंनि आबादनि फसल बा फिथाइफोरा ओ बैफोरबायदिनो ओ जेरैहाय औ खर'खौ एसे गिदिर बा खिथुखै एसे फिसा लावज्रिद बेफोरबादि जायोमोन बा जोंनि फिथाइफोरा बा आबाद फोरा औ मोजां जायामोन आरोना नोंथां बारा बारा मोजां जानाय नुनो मोनामोन ओ। नाथाय जोङो औ आथिखाल मुगायावहाय जोङो गोबां रासायनारि ओ मुलै बा हासारजों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओ औ जेरैहाय जोङो मोनसे ओ मोनसे बा बेफोरनो मायबा मोनसे जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो बांसिनानो जोङो रासायनारि हासारसो बाहायो। ओ गोबोर हासारनि अनगायै औ गोबोर हासारनि अनगायैबो जोङो गोबां बाजारफोराव गलाफोराव मोननाय जोङो ओ रांजों बायनानै मोननाय हासारखौसो बाहाय औ बाहायो आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोङो औ फिथाइफोरा थाब देरनायनि थाखाय बा फिथाइफोरा ओ मोजां आरो साफा स्लिम स्लिम जानायनि थाखाय जोङो बायदिसिना रोखोमनि ओ औ मुलै आरो एम्फौ जानो हायिनि थाखाय जों गोबां मुलि बाहायनाय नुनो मोनो। जायनि थाखाय ओ बैफोर औ बैफोर फिथाइफोरखौ जोङो स्लिम स्लिम मोजां नुयो। नाथाय ओ औ बैफोरखौ औ बैफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायासो गाज्रि जायो होननानै जोङो मिथि थिनोमोनो आरोना नोंथां ओ औ मानो होनोब्ला बेवहाय जों गोबां ओ बायदिसिना रोखोमनि जों बाजाराव मोननाय रासायनारि मुलिफोरखौ बाहाय-बाहायनाय नि थाखायसो बैफोरो मोजां जादों बैफोरखौ जायोब्ला जोंहा देहायाव खहासो जायो आरो। ना नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ बैफोराव गोबां ओ जेरैहाय ओ गोबां गिदिर गिदिर पावारनि बा ओ मा होनगोन बेखौ नोंथां ओ बे-बे-बेखौ बाहायोब्ला माने औ जोंनि फिथाइफोरा थाब देरो औ। नाथाय जोङो औ गोदोनि जे गोबोर हासा सार बाहायनानै ओ जोङो फसल फसल बा आबाद मावबोनाय जोङो बेनि फिथाइफोर बेनि फिथाइफोरखौ औ रुजुनानै नायोब्ला जोङो मिथिनो मोनोदि गोदोनिया आरो दानि गोबां फाराग दङ ओ ना औ नाथाय जोङो नोंथां ओ गोदोनि जे आबाद मावनानै जाबोनाय जोङो बैफोर बैफोरनि जों मैगं थाइगंखौ जाय जायोमोनब्ला जोङो जेबो बेमार आजार जानायखौनो औ बेमार आजार जानायखौनो खोनायामोन नोंथां। आरो जाखायामोनबो औ नाथाय आथिखाल मुगायाव औ आथिखाल मुगानि जे आबाद मावनाय बे आबाद मावनायाव जे गोबां मानसिफोरा औ बुरजा रोखोमनि हासार एबा बुरजा रोखोमनि मुलै बायदि औ बायदिसिना बाहायनायनि थाखाय माने जोंनि देहाया ओ सानसेनि उनाव सानसे औ बेमार आजारा बारायलांनो हमदों आथिं आखाइफोरा सानाया बांदों औ मेगननि औ मेगननि पावार नुनाया खमायलांदों।
बैफोरो गासैबो माने जोंनि जे गोदान गोदान ओंखारनाय रासायनारि मुलै बा रासायनारि हासार बैफोरनि थाखायसो होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो। खोना नोंथां
औ नोंथां औ
बेफोरबादिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावो जोङो बेफोरावहाय जों गासैखौबो ओ गोबोर हासार बाहायनायखौ नुनो मोना जों नोंथां औ मानो होनो ब्ला जोङो औ बाजारनिफ्राय मोननाय रासायनारि हासारफोरा इसोर इफोरखौ होयोब्ला माने जोंनि फसला मोजां जाख खाङो बा औ थाब देरखाङो आरो ना नोंथां बैफोरखौ होयोब्ला औ बैफोरखौ होयोब्ला जोंनि मैगंनि फिथाइफोरा माने ओ जेनेबा एम्फौ जानो हाया बा बेफोरबायदिनो फिसा फिसा रोखोमनि जाया औ बैफोरखौ हो ब्ला माने गिदिर गिदिर जायो औ जायनि थाखाय जोङो बेफोरखौ था औ थाब फाननो हायो बेनि थाखाय जोङो बैफोर मुलिखौ बा ओ रासायनारि हासारखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथांमोननि न'खरावबो ओ दानि रासायनारि हासारनि अनगायै मा हासार हासार बाहायनानै आबाद मावनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
आथिखालावबो जोंनि न'खरावहाय नोंथां जोङो ओ मोसौनिफ्राय मोननाय मोसौ खिनिफ्राय दिहुननाय जोङो गोबोर हासारखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां। जोंनि जोंनि खाथि खालायाव बांसिनानो राङारि नोरजियानि थाखाय जोङो ओ रासायनारि बा मा मानसि
रासायनारि बाबा मा औ औ औ नंगौ बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो गोबोर हासारखौ बाहायनाय जायो औ नंगौ नोंथां
नुसुंसेयारि न'खरफोराव जों जोङो नोंथां जों मोनसे रोखोमनि हासारखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां। जायखौ ओ ब्रयलार दाउ दाउनिफ्राय मोननाय जायो ब्रयलार दाउनि खिनि खिखौ जोङो मा बेखौ हासार महरै जों बाहायनाय जायो नोंथां। बेखौ जोङो बाहायोबा जोंनि फसल बा आबाद फोथाराव आब आबादफोरा जोबोर मोजाङैनो सोमखांबोयो आरो जाखांबोयो बिनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि मोजां मोजां फसल राफोद राफोद फसलफोर जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां। जोंनि ओनसोलाव ओरैनो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय माइ आबादखौबो नोंथां जोङो ओ आथिखाल मुगायावहाय गोबां रोखोमै सोलायनाय नुबोनो मोनबाय ओ ओ गोदोनि मुगायाव जोङो फोथाराव माइ गायनो थाखाय जोङो ओ, खोथिया फुनायाव जोङो। मानसि नांगौ जायोमोन बा माइ गायनायाव जोंनो ओ मानसिनि हेफाजाब नांगौ नांगौ जायोमोन आथिखाल मुगायाव बैज्ञानिक मुगायाव दा जोङो नोंथां
औ
ट्रेक्टर बा जोङो मेसिनफोरजों जोङो माइखौ गायनाय आरो हानायफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथां, आरो जोङो आबाद फोथारावबो जोंनि ओनसोलाव रासायनारि हासारफोर बाहायनाय नुनो मोनो। जेरै- इउरिया, पटास बायदि हासारफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथां।
ओ नोंथां बिदिबा नोंथां औ समाबो जानानै फैबाय औ
दोनथनसै नामा नोंथां?
जों आं औ सावराय मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां। नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां। औ नोंथां, दौ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ
औ